औ नोंथां खोनाबायना? औ नोंथां होम्बाजोंहा मोनसे टपिक लानानै रायज्लायनोसै दिनैहाय।
औ नोंथां औ नोंथां हागोन।
जोंहा ओ आबाद गायनाय ओ बर'फोरा मारै मा मा आबाद गायो नङा होमबा बेफोरनि सायाव जों सावरायलायसै दा औ औ नोंथां औ दे होमबा नों थांङाआ जागायगोरनोसै नामा औ दे
दा जोंहाथ' आबाद होनोब्ला गोबां जाथनि आबाद दङ जेनबा जोङो मानि मुख'नानै जों फोजोबनो हायि मानि जोंहा आबाद दङ नङा होमबा नोंथां मावनायाव आबाद मावोबा जेरै जों बेनिनो मोनसे माबा लानानै रायलायसै आङो जेरै फाथो आबाद दा जोंनि ओनोलाव फाथो फोरखौ ख माबोरै माबोरै आबाद खालामो बेनि सोमोन्दै एसे बुंनो होसां नोंथां
औ औ नोंथां औ
जेरै फाथोआथ' जाद दङ बेहाबो मोनसेल' जाद नङा जेरै मैथा फाथो आरो जों जाग्रा जे मोनसे फाथो दङ नारजि जाग्रा बेफोर दा जेरै आङो जोङो माबाखौ फाथोनि आबाद मावनोबा बा गायनोबा जोङो गिबिथारावनो जोङो मोनसे हा खालि थानाय नांग्रोगोन जि जायगायावहाय जेबो आबाद मावाखै बेफोरखौ जोहालेवना लानानै आरो बे मोन से बेनो मोजाङा नोंथां जोंहा जेरै माइ आबाद मावनोबा जोंहा गोबां हाफोरखौ खनथाम खनब्रै हालोवनानै हाखौ फोमोनथारनांगौ जायो नाथाय फाथोनिखौ जोंङो बेफोरबायदि खालामनांलाया नङा होमबा नोंथां खनसे खननैसो हालौवनानै हा खौ एसे गुरै खालामना लानानै बेयाव जों जेंनानि आ फाथोनि जेनाखि बेगरफोर बेखौ जों खुबैनानै होबानो बियो माखासे सानफोरनि उनावनो बियो रज'गोन आरो नंङा न नोंथां जेरै जोंङ रथं तं फाथो जायखौ जों नार्जिायो बेखौ खुबैयोबा जोङो जेनाखि बिनिफ्राय मोननाय बिलाइ देरोबा एसे गोजौ-गोजौ जायोबा जोंखौ बेखौहाय खाना लानानै जों बेखौ ओ आलदा खालामो आलादा खालामो जों बेखौ फोरानना दोनो जायखौ जोङो बे रानोबा नारजि होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ
ना बे नारजिखौनो जोङो मोनसे जि आइ थेग मोननाय माबा बियो ओ एंख्रि बर' हारिनि दा बेखौ आं फोलावनो सानला दा ओरै जोंना फाथो आबादखौ माबोरै मावो बेखौसो दा जोङो ओ फाथो आबादखौ जोङो जेरै बेफोरबायदि देरोबा देरखांनाय नि उनाव जोंङो गोजौ जायोबा जों बेखौहाय अबा खाथि खालानि दैसाफोराव दै मा दैफोराव बिलोफ्राव लांनानै जों बेखौ सोमना दोनहैयो नङा होनबा नों थां आरो बेखौ सोमनाय जायगायाव जोङो गोबां जेनाखि थालिर बिलाइ बा माबा माबि हाग्राफोर फबसिननानै जों गारबोयो जाहाथे बियो थाब मोनो आरो नङा होमबा नोंथां जाहाथे बै बिगुरा गुरै जानायनि दा जोङो एसे सान फोरनि उनाव जों बेखौहाय सोमना दोननानै जेब्लानाखि बिगुरा मोनो एबा गुरै जायो बै समाव जों बेखौहाय फाथो फा ओ फाथो सेरना आरो बिगुर बेखौ जोङो आलादा खालामो आरो नोंथां आरो बेखौ आलादा खालामनानै जोङो बेखौ जोङो फाथोखौ जोङो जिरखांजोबोबा जोङो ओ बेखौहाय अबावबा सानदुं नांनाय जायगायाव जोङो उदां फोथाराव जोङो बेखौ फोरानना दोनहैयो नङा होमबा नोंथां औ बिनि उनाव जोङो ओ बेफोरखौहाय गाव गावनि खामानियाव बाहायो बा अबबा-अबबा जोङो जुदि गोबां बिबांनि जों बेफोरखौ आबाद खालामदोंबा बेखौ जोङो ओ हाथाइ बाजाराव लांना फानहैयो मानो होनना बुंब्ला आथिखालाव जोङो गोबां नुनो मोनसै ओ बे जिउ खांनायाव जोंहा रां खावरिनि जोबोद गोनांथि जानानानै फैयो नालाय दा गोबां सुबुंफोरा बहाय ओ बिजनेस हिसाबै बा फालांगि हिसाबै ओ मावनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नों थां जेरै गोबां बिबांनि नोंथाङा जुदि फाथोखौ माबायोबा आबाद खालामोबा जोङो गोबां रां रुफाबो मोननो हायो जेरै जोङो बेखौ लांनानै आरो बेनो मोजां खोथाया फाथोनिया बिगुराबो आरो बिनि जेनाखि मोदोम बा सेरना बेबो खामानियाव होयो आरो सुबुं माहारियाव
औ
गोदोनि जोंनि बर' जेनाखि मा सु ओ हारिफोर बिथांमोना बर' सुबुंफोरा गोदो बेफोरजोंनो न' लुना थाबोनायखौ जों नुनो मोनोमोन नङा होमबा नो
औ नोथां औ औ
औ आरो बिदि न' लुना थाबोयोमोन बिदिनो आरो दुरुङाबो ना न' खाबथानाय मानायाव बा मोसौ दुरुं खालामनाय बेफोरखौ जों गोबां नुनो मोनोमोन ना थाय गोदोनि दिनाव फाथो दुरुंफोरजोंनो नङा होमबा नोंथां औ नंगौ नोंथां औ नोंथां औ नोंथां आरो दा बेखायनो दानि सुबुंफोरा बुजिबाय गोदोनि सुबुंफोराथ' गाव गावनि खामानि याव बाहायनो थाखायल' बेफोरबायदिखौ माबायोमोन। ओ आबादखौ मावोमोन नाथाय आथिखालाव रां रुफानि गोबां जेंना जेंसि नुजानायनि जाउनाव जोङो दिनै ओ गासैखौबो आबादखौनो होन जोङो थारमानि फाल माजों लां आरो लामाजों लांजोब्बाय आरो नोंथां नङा होमबा दा जों ओ फाथोखौ बेफोर बिदि मावनो हायो नोंथां दा फाथोनिखौ जों ओ जेनाखि ओ एसे एनै मुलाम्फा रां रुफा मोनो बेफोरजों जोङो गावनि जिउ खांनायाव संसार जानायाव एबा रांखान्थिनि जेंनाखौ जों मानि बेफोरजों बोस्रांनोबा सु सुस्रांनो हायो नङा होमा नोंथां?
औ औ नोंथां औ
औ नोंथां आरो बेखायनो दानि सुबुंफोरा ओ बेखौ फालांगि हिसाबै बाहायबाय आरो नोंथां दा नोंथ नोंथाङाबो नोंथांनि ओनसोलाव मा मा आबाद जायो एबा मा आबाद मावो बिनि सायाव एसे आंनि सिङाव फोरमायना होदो नामा नोंथां?
औ औ नोंथां ओरैनोथ'ओ जों बर' बर' हारिया ओरैनोथ' आबादारि होनना मिथिखायो नङा होमबा? जों जों आबादारि होनलायनाय दङ। बुंखायो नङा होमबा माने जों आबादजोंनो थांनानै थाबोखानाय माने गोदोनिफ्रायनो नङा होमबा दा जोंहा बहुद आबाद गायो।
नंगौ नोंथां
औ दा बेनो माने ओ आबादफोर जोंहा सम लायो सम गायो नङा होनबा दा जोंहा दा मा जा मा जाना दङो दा माइ माइ गायनाय आबाद माबा माइ गायनाय हाबाफारि जागासिनो दं आरो। दा माइ आबादाव बांसिन दा माइ आबाद गायनायावहाय बांसिन सिथाबना दङ बर'फोरा।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ ओमफ्राय ओ दा माइखौहाय बयबो गायखायो जोंना माइ आबादखौ नङा होमबा? दा बहायबो बहुत ओ रोखोमनि माइ आबाद दङ। दा जोंनाव बांसिनो रन्जित होननाय मोनसे ओ माइरंनि जोलै दङ दा बेखौ बांसिन गायनाय जायो आरो जोंनाव माने आबादाबो बांसिन मोनो नालाय दा बिदिनो अबबा अबा आबादाहाय माने मोजां जायो अबेबा अबेबा आबादा माने थोजासे मोना जायो। दा बेखौ दा बेखौ माबानानै ओ बासि बासि बासि ओ गायनाय जायो आरो दा जोंहा दा जोंहा बाहाय ओ माखासे फालांगि लाइनजोंबो लाङो ओमफ्राय माखासे सोरबा सोरबाबा न' जानोल' न'नि थांनानै थानायनि थाखायल'ओ आबाद गायनो जायो आरो दा माइखौहाय जोंहा मोननै फारफ्रोमजोंबो लाङो आर ना फालांगिनिबो थाखाय बो आबाद गायनाय जायो ओमफाय गावबा गाव न'आवहाय थांना थानायनि थाखायबो गायनाय जायो दा बाहाय जोंहा बहुद ओ ओ मा होनो बेखौ ओ
औ नोंथां
बहुद रोखोमनि माने थाखो थाखो राननाय मोनसे माबा दङ दा बेजों जोंहा आबादखौ गायनाय जायो आरो जेरोखोम फार्स्टआव हालेवनाय जाबाय नङा होमबा बाहाय जोलै जोलै फिननाय जाबाय दा बेखौ बुनानै दा बेखौ जोंहा अमाया जायो आरोना
औ नोंथां
ओ ओमफ्राय
औ नथां
दा अखा बांखानिबो माखासे ओ प्रब्लेम जायो आरो जोंनाव माने अखा बांखाखौ नायनानै दै होनांगौ जायो दा हासारफोरखौबो नायनो नायनांगौ जायो दा बेफोरखौ नायजोबनानै मारै माने बुहुद खस्थ'यै जों दा माव मावनांगासिनो दं आरो
नंगौ नोंथां नंगौ सैथो
दा बेखौ बोथोर आरो माबाखौ नायनानै गायनांगौ जायो जोंहा गायग्रा फुग्राखा नङा होमबा दा जों बांद्राय खस्थ'खौ नुनो मोना आरो दा गोदोनि बे मावबो थानाय नालाय औ दा नै बेहाय माखासे खरसा थाङो आरो जेनेबा ओ हालेवनाय माबानाय दानि जुगावथ' नों मोसौ मैसो बां द्राय मोनला नांगाल थांगाल नांगाल जुंगाल बांद्राय मोनला दा बेनो जोंना ओ मडार्न मुगानि ट्रेक्टरफोरखौ बाहायनाय जायो आरो बांसिन दा बाहाय जोंहा बिगासेयावनो ओ सारिस' फास्स' हरनांगौ जायो ओमफाय माइ गायग्रा फुग्रा बिसोरनोबो ओ माने बेहाय ओ भारा लानाय नङा होमबा ओ गायग्रा फुग्राफोरखौबो भारा लानांगौ जायो दा बायबो हरनांगौ जायो दा बेफोरखौ बे फोर नायजोबनानै दा माखासे सोरबा सोरबा माने एसे जायनि जायनाखि जोंना मा होनो बेखौ ओ खरसा खरसाखौ नायनानै फासयनांगासिनो दं आरो
नंगौ नोंथा नंगौ
दा माखासे सोरबा सोरबा गभमेन्टनिफ्राय ओ माबो मोनो रांखावि हेफाजाब हेफाजाबबो मोनो बेफोरजोंबो सोलिनानै दङ दा बेनो गायनाय फुनायावहाय जोंहा एसे खस्थ' जानानै दं आरो
नोंगौ नोंथां औ
दा बेनो जोंहा गारनोबो हाया जाहैबाय नङा होमबा गोदोनिफ्रायनो माबाबोनाय औ ओमफाय दा एकदम माने सोलिफुनाय थाय माबा थार आरो बेयो ओ टाइमथार माइ आबाद मावनाय आरो
नोंगौ नोंथां नगौ
औ ओमफ्राय नोंथाङाबो माबाफोर बुंबावनांगौ दं नामा
औ दंनायाथ' गोबां दं नोंथां जेरै जोङो आबादखौ बुं होनना बुङोब्ला जोङो आबादजों आथिखालाव गोबां माने जेनाखि ओ सुबुंफोर दं बेजों माने जिउ खांबोगासिनो जेरै जोंना आबादा माइ बा फाथो बेल' नङा होमबा नों थां गोबां जातनि बा गोबां बिबांनि जोंहा आबाद मावना जानो हायो जोङो जेरैनाखि गय खान्थाल थाइजौ बा आलु बा माने मख'नो हायै गोबां दङ आरो दा जोंहा संसार जानाय रुफानि गोनांथि जानायलाय दानि आथिखालनि सुबुं फोरा माने ओ आबादखौ मावो माने माबा लानानै आरो। फालांगियारि बिथिंङाव मावो मावनायखौ नुनो मोननाय जानोसै नङा होनबा नोंथां बेफोरबायदिनो मावनायखौ नुनो मोननाय जानोसै माने गोदो गोदाय आबै आबौनि समावथ' बे बेफोरबायदिखौ जोङो आबाद मावनानै जेनाखि रां रुफा खामायनाय बा फालांगि फालांगियारि बिथिङाव लांनायखौ नुनो मोनामोन गाव गावनो न'आव जानोल' मानो होनना बुङोब्ला जोंना बर' माहारिया गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदि फालांगि मावनानै जाबोनायखौ जों गोबां खम नुनो मोनबोदों ना होमा नोंथां।
औ औ नोंथां।
माबा दंबा ओ माइरं दङबा आंनाव ओंख्रि दं बेफोरबायदि मोनसे सोलायलायनानै जाबोग्रामोन नङा होमबा नों
औ नोंथां औ।
दा जोंहा बिदिनो मख'नो गोनां गोबांफोर दङ खोथा आरो रायज्लायनो गोनां आबाद मावनायावहाय दा जोंहा समनिबो गोनांथि नोंथां बिदिब्ला जोङो नोंथांजों आंङो नोंथांजों रलायनानै जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय नोंथांमोननि ओनसोलनि माखासेे जेनाखि जेंना जेंसि बेखौबो खिन्थाहरबाय नोंथाङा आबाद मावनायाव माबायदि जेंना जायो। बेफोरखौ औ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां गोजोनथोंसै।
औ दे गोजोनथोंसै।
औ नोंथां दे।